ओं खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? अ।
मोजां खोनायाखै आरो नोंथां। अ नोंथाङा दा उदाङैनो दंना? अ एसे नेटआ प्रब्लेम होबाय थादों नोंथांनिया
खोनादों नोंथां।
उम अ खोनादो। अ नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबा बाय नोंथाङा उदां दङ'ब्ला ओ आबादखौ लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
जायो नोंथां जायो।
अ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ गोरान आबाद, गिसि आबाद बेनि अनगायैबो जोङो बे गोरान गिसि आबादनि अनगायैबो न'आव फिसिनाय ओ जिब जुनार बे गासैखौबो लाफानानै आबाद होननानै बुङो। नङा होमबा नोंथां?
औ थां।
उम फेरे गिसि आबाद होनोब्ला जोङो गुबैयै माइखौनो मोनथियो। माइ आबाद। दा बे
माइ आबादनि सोमोन्दोयैनो आं नोंथांनो एसे सोंनि ओ दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरनि समाव नोंथांमोननियाव ओरैनो मा मा? माइ आबादखौ खालामनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दैज्लां बोथोरावथ' नोंथां जोंनिजों माइ आबादखौनो गुबैयै बाह मावनाय जायो।
उम।
दा जोंनि बे दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनाया गोबां जातनि जि माइ आबाद बे माइ आबादखौ मावो। जेरैहाय गोदोनिफ्राय मावबोबाय थानाय फुल फाखरि आ खरमा, माइनाग्रि आरो बे जोसा, माइब्रा ओरैहाय आ गोबां बिदिहायनो गोबां रोखोमनि माइ आबादखौ जोंनियाव गोदोनिफ्राय मावबोबाय थानाय जायो।
उम।
उम।
आथिखालनि बैग्यानिक जुगनि ओ जिनै नि जोलै बे जोलैखो एसे जोंनियाव बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनसै। गोदोनि बे जि माइ जोलै बेनि अन बेनि अनगायै जोङो आथिखालाव बे गोदानै ओंखारनाय जि बिज्ञान जुगनि जि माइ जोलै बेखौ मावो। मानोना बेवहाय गोदोनि माइनिख्रुइ आथिखालाव एसे माइनि जि बिबां बेखौ बांसिनै मोनो नालाय दा बेनि थाखायनो बे गोदान ओंखारनाय जि माइ जोलै बेखौनो गोबाङानो माइखौ गाइयो आरो गोबां मुलाम्फाबो जानो हायो। आथिखालाव आरो गोबां गोदोनि बायदि नारथोलिय' खेबनै गायनायनि जि नियम - एबा हुदा बेखौ गोबाङानो खालामलिया खेबसेयावनो जिहेथु बे गोदान माइनि जोलैया गोबां बिबांनि माइ मोनखायो जिहेथुके
उम।
हमना लाबाय गोदोनि माइ आबादा जोंनिथि एसे अख-अखानि दैजोंनो सोनारो नालाय नोंथां।
औ।
ओरैहाय जाम्फैजों दै लाबोनानै आबाद मावनाय हुदा गैया जोंनिजों।
उम।
ओ बेयो जाम्फैजों लाबोनायनि जि ‌ आह खायदा बेयो जोंनियाव गैया दा बेखायनो अखानि दैजोंनो आह माइ आबादखौ मावनाय जायो।
उम।
बे लेखायै जोंनियाव अखानि दैजों मावनाय नालाय माब्लाबा अखा हायो माब्लाबा अखा हाया। बे गोदोनि माइ बिदाना बिदिहायनो जोङो बिगासेयाव बहाबा स्नि मन, बहाबा दाइन मन खोब गोबां जायोब्ला जि मन। दा जि मनसिमल'सो जोंनिया बिगासे औ।
उम।
दा बिदिहाय जि मनसोल'सो जायोमोन। बेखौ बे नारा थिलिखौनो एवनानै आरो फिन खेबसेबाव गायबावनानै आरोबाव बिदिहायनो मोनबावोमोन। दा बिदिनो खेबनैजों आह मथा मथि जिद' मन बा नैजि मन बिदिहाय मोननाय जायोमोन आरो खेबनै गायखांनानैसो।
नाथाय खरसाया बांद्राय जायोमोन आरोना नोंथां? पार्स गायनायावबो बिदिनो खर्सा जानसै ओमफ्राय आरो नैथि गायनायावबो बिदिनो खरसा जानसै। खरसाया बांद्राय जानसै आरो मानसियाबो बांसिन खस्थ' मोननो बिदि जायोमोन आरो। आरो बेबो नामा नोंथां दिनैनि हयथ' थासारिजों गोरोबनानैनो दिनै ओ माइखौ फोन मोनसेल' गायनायखो जों नुनो मोनो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नामा नों जिहेथु दिनै अखा बांखाफोराबो सम बायदि हाला आरो बिदिनो खन मोननै गायनो गोनांबा निस्सय दिनैनि समाव जोङो मुलाम्फानि सोलाय जोङो बांसिनसो खहा जागोन बिदिखौ खौबो नुहुरो मानो होनबा खन मोनसेल' गायनायावनो जोङो गोबां खस्थ' जानांगौ जायो माब्लाबा दै सारनाबो गायनो गोनां जायो सन मोनसेखौनो आरो माब्लाबाथ' बिदिनो अखा खाबा गायनोनो हाया बेफोरखौ नोजोर नायनानैनो हयथ' दिनैनि मुगाजों गोरोबनानैनो दिनैनि आबादारिफोराबो बे सन मोनसेखौनो गायनानै हयथ' बेयाव हासार हुसार बायदि बाहायनानैब्लाबो एसेब्लाबो माइखौ सिगांनिख्रुइ गोबां बरननायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां।
उम औ बिदिनो गोदोनि माइआ खेबनै गायनानैसो जिहेथु नैजि मन बा जिद' मन बिदि होनोमोन नालाय
उम
आथिखालाव
खोनादोंना आमफ्राय खोनादों ना नोंथां? अ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ